खोनादोंना नोङो?
औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला दिनै जों जोंनि टपिकखौ बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो बैसागुनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां?
दिब्ला नोंथाङानो आयदानि सोमोन्दै बेखेवग्रोदो।
जागोन नोंथां।
बैसागु होननानैथ' जों मिथिखा बैसागुखौ बर'फोरनि देरसिन ओ रंजाथाइ फोरबो होननानैथ' जों मिथिखायो नङा होमबा जों बय
औ नोंथां औ।
नाथाय बर'फोरा माब्लानिफ्राय फालिजेनबोखो बेखौसो जों मिथिया थेवबो जों बुंनो हायो जे बैसागु फालिनाया बर' हारिनि जोबोद गोजाम मोनसे फालिथाय होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
दा बैसागुखौहाय जोङो माब्लानिफ्राय फालियो होनबा सैत्र दाननि जोबथा साननिफ्राय जागायनानै
सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय जागायो।
औ।
ओ बे समावनो बे सम मा होनो बे सानखौहाय संक्रान्थि होननानैबो बुंनाय जायो जोङो। संक्रान्तियावहाय फुंङावनो लावखारफोरा मा होनो न'नि मोसौफोरखौहाय दैमायाव लांनानै थुखैहैयो। ओमफाय दैमायाव थुखैहैनाय समाव दिगलथि लावथिजों बुयै बुयै लांनानै मोनसे ओ खुगा मेथाइ खननानै माबानायखौ जों मिथिनो मोनो आरो बे खुगा मेथाइआ औ बे खुगा मेथाइखौथ' नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ।
मिथिगौ नोंथां औ।
लाव जा फान्थाव जा होनलाय लायनाया
औ नोंथां
बेनिफ्राय लाबोनानै मोसौखौ लाबोनानै न'आव लाबोनानै थाव एरि फुन थाव फुननानै
एसे देलायहोनानै फोथाराव गांसो जानो हगार हरो होन-होननानै मिथिनो मोनो आरो।
अम
ओमफाय बे सानखालिनो संक्रान्ति खालि सानावहाय हाग्रानिफ्राय गोबां रोखोमनि थामिनबा जौसेथानिबो बारा मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै हरनि समावहाय बेखौ अमा बेदरजों नंङाबा दाउ बेदरजों संनानै ज' ज' जालायो। बेखौनो ओमफ्राय मा होनो गोखा गोखै होननानैबो बुंनाय जायो। औ गोखा गोखै जानाय होनना बुंङो। गोखा गोखै जानायखौ लानानै बर'फोरनियाव मोनसे फोथायनाय दंङ बेखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ
ओ मिथिगौ नोंथाङा मिथिगौ
औ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
गोखा गोखै जानायनि सायाव बर'फोरा फोथायनाय दं जे जे जों बे समाव गोखा गोखैखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव बेमार आजारफोरा जानो हाया होननानै फोथायो नंङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां मा होनो बेमार आजारफोरा जाहाथे जानो हाया माने जानो हाया होननानै फोथायो आरो। औ ओमफाय गोखा गोखैखौथ' ज' ज' जालायो। मोनानि समाव बेनिनो न' बैनि न' थांनानै ओमफ्राय गोखा गोखै जाखांनायनि अखानायैहायनो फुंनि समाव
बर'फोरा ओ मा होनो इसोरखौ सिबि गोरो माने बोसोर गोदाननि मुंङावहाय आरो ना। बोसोर गोदाननि मुंङाव बाथौआव साखि सावनानै ओ न'खरनि गाहामखौ हास्थायनानै आर'ज गाबो बिनि उनाव ओ बोराइनि बोराइ बुरैनि बुरै हानजा हानजा गावबागाव ओ सेंग्रा सिख्ला ज' ज' जालायनानै माबायो ओ मोसालायो आरोखि ज' ज' रंजालायो।
अम नंगौ नोंथां
गोदोनि समावथ' खाम सिफुं जथा जाबख्रें लानानै खुगा मेथाइ खनै खनै रंजायोमोन। होननानै खोनाबोदों।
नाथाय आथिखालाव बेखौ एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो गोदोनि बायदि खुगा मेथाइ दा खन बांनायखौ नुनो मोनलिया। खाम सिफुंफोरखौबो लानानै मोसानायखौ नुनो मोनला दानियाथ' देग दामनानैसो सो मोसानायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां बेथ' नंखागौ।
औ। दा जुगानो सोलायबाय माथो होनबावनोना?
माथो होनबावनो दानि मुगाजों गोरोबनो नाजानायाव सोलायबोबाय जानांगौ।
थेवबो जायगा लायै जायगा दासिमबो खाम जथा सिफुं लानानै ज' ज'यै खुगा मेथाइखौ खननानै रंजानायखौ नुनो मोनो आरो जायगा लायै जायगा जोंनि ओरै जोंनि जायगायावथ' बांसिनखौनो नुनो मोनला नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां जोंनि ओरैथिंजायथ' बांसिनानो देग लानानै दानि गोदान गोदान मेथाइफोरजों रंजानायखौनो नुनो मोनसै।
नोंथांनि जायगायाव माबायदि रंजानाय जायो बेखौ एसे नोंथांङा फोरमायदो।
ओम नोंथांनि बादिनो जोंनि जायगायावबो बिदिनो बैसागुखौ रंजायो। सैथ्र'दाननि जोबथा दिनखालिन ना मोसौखौ गलिनिफ्राय लांनानै थुखैनानै। फोथाराव आदार जानो हगारना होयो बे साननि हरखालिनो बयबो ज' ज'यै गोखा गोखै जालायो। बे हाग्रानिफ्राय खांनानै आरोना बेनि फ्राय बर'फोरनि बैसागु बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि देरसिन फोरबो आरोना? नाथाय बे बर'फोरनि फोरबो बाबो बेखौ बर'फोराल' फालिया। जोंनि आसामनि गासै हारि हारिसाफोरानो फालियो।
नंगौ नों
उम उम दा जों नायोब्ला आथिखालनि बैसागु बा गोबां सोलायबोबाय। आथिखालावथ' दा बानिफ्राय स्नि सानसिम हालागैल' बैसागुखौ फालिसै आरोना। नाथाय गोदो गोदायहाय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बैसाग दाननि मोनफ्रोम समावनो थामहिबा थामजि दिनहालागै रंजायोमोननो।
नंगौ नोंथां बिदि होननानै खोनायोमोन गोदोनि समखो
उम बे बोथोरखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा साफ्रोमबो उन्दै गेदेर बुंनो थाङोब्ला गासैबो जायै लोङै मोसायै मुसुरै रंजानायजों बारहोहरो आरोना?
नंगौ नोंथां।
नाथाय जोंनि बर'फोरा बे बैसागुखौ माब्लानिफ्राय खुंबोजेना बेखौ रावबो थियै बुंनो हाया नाथाय बे फोरबोखौ गोदो गोदाय जोंनि आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो रंजाबोदों खुंबोजादों होननानै मिथि आरोना जों ओम थारैनो गोदोनि दिननिफ्राय दानि बैसागुआ गोबां सोलायबोबाय नोंथांनि बुंनाय बादिनो गोदोहाय खाम जथा सिफुं लानानै खुगा मेथाइ ख'नै खनै रंजायोमोन मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव मा देग दामनानै गोदान गोदान मेथाइफोरजों रंजाबाय मोसाबाय बिनि अनगायैबो आरोबाव सोलायनाय दंबावो आरो ना माखासे। जे खोनादों गोदो गोदायहाय बैसागु रंजायोब्ला न' न' हाबनानै रंजायोब्ला न' बिगोमाया माइ माइरं आलु दालि जा हरो बेखौनो लाबोयोमोन आरो नाथाय आथि खालाआव मा हरो फैसा हरनायखौनो बांसिन नुनो मोनबाय फोरबो मोनसे सोलायनाय फैबाय आथिखालावथ' औ रांखौनो बांसिन नुनो मोनबाय बिदि सोलायनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेखौ थ' बुंनो हाला मानि थाखाय मानि जाहोनाव बेबादि सोलायबोखो नाथाय जुदि जों नायोब्ला गोदोनि थामजि दिन फालिबोनाय आरो दा बिदि बानिफ्राय स्नि सानसिमहालागैल' बैसागुखौ रंजाबाय बिदि जुदि बिदियैनो लासै लासै खमायलाङोब्ला उन समफोराव जों जोंनि बैसागुआ गैयाबो जालांनो हागौनाा
नंगौ नोंथां
जों बैसागुखौ फालिनांगौ आौ जोंनि आखयावनो जाबाय दानि समनि मानसिफोरनि आखयावनो
औ बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि समाव बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि समाव टाइमाबबो एसे आंखाल जाबाय नालाय बेनिखायनो एसे खमबाय
नंगौ नोंथां बिदिनो दावगानाय मुलुगजों दावगाफानो थाखाय समनि औ समनि आंखालाव जा होनबानो हागौ नाथाय जुदि बिदि बिनिफ्राय आरोबाव खम जालांसिनोबा सानसे समाव गैयाबो जालांनो हागौ आरोना औ बेनिखायनो जों जोंनि बे हारिनि बेबादि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबोखौ खौ रंजानांगौ मोसानांगौआ जोंनि आखाइयावनो बे बे फोरबोखौ हमथानानै लाखिनांगौआ दानि मानसिफोरनि आखयावनो गोलैबाय औ
नोंगौ
दा जोंनि जायगायावबो बारा बैसागुखौ फालिबांनायखौ नुनो मोनला खमैब्लाबो सानथाम सा सानब्रैसोल' फालिसै बिदिनो नोंनि न' बैनि न' ओम औ जौ बेदर जायै लोङै बिदिनो
बांसिन जौ बेदर नुनो मोनो
बेनोसै नोंथां
ओम बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नों थां
दे गोजोनथों नोंथां।